औ नोंथां सानजौफु समनि गोजोन हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथांनि
सिमबो
औ औ दा नोंथांखौ आं मोनसे सोंथि सोंदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? दा खोथाया ओरैबायदि नोंथाङा आंनो दानाय लुनायनि फारसे एसे गुसुङै फोरमायना होनो हागोन ना?
दानाय लुनायनि सोमोन्दै बुङोबाथ' जोंफोरो आगोलनि समनिफ्रायनो दानाय लुनायखो नुबोदों आरो ना। न'फोराव ओ बा जेनेबा जोंफोरनि आदै मादै मोना ओ सिथला थायोमोन आगोलो। बेफोरबायदि गोलाव गोलाव ला थायोमोन।
औ
ओ लामाफोरावनो साइडफोराव बिदि जायगा थायोमोन। गुवार गुवार अब्ला जोङो माने नु न'आवनो बेफोरबायदि दानाय जेने बा बिदि लांगा दख दखनाफोरखौ नुबोदो आरो। इनिफ्राय बिथांमोना बिद दिनो खुन्दुंफोरखौलाय बायोमोन आरो। खुन्दुंफोरखौ बायनानै ओ बिदिनो दायोमोन खायसे आगजुफोरबो नांगौ जायो। बे दानायाव न' नि दानायाव खायसे बिसोरहा गन आरि बानायनाय खायसे आगजुफोर थायो। नामफोरखौथ आं गोसोखांनो हास्लाब नाय नंलिया मानो होनबा उन्दै समावसो नुदोंमोन दा थ नायनो थाङाब्ला नुनोनो मोन नाय नाथाय जाबादि दायो बेफ बे खौ नुबोदों आरो। हिसान थायोमोन आरो। इसानफोर थायोमोन बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो सोंनाय बेनि अनगायैबो बेफोरबायदि हिसानसालि गायनानै मि बिसोरो दायोमोन आरो मेसिन न'खर न'खर थायोमोन गोबाङानो आंनिबा आगोलनि सम समाव बिदिनो आगरारिबो एरनो रोंखासोनाय दङमोन।
औ औ नों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा मा मा आगर थायो?
आगराथ' बिदि गोबां रोखोमनि थायोमोन। जेनेबा फारौ मेग गल खासि थारा बायदि बि होननाय खोनाबोदों आरो। बेफोरबायदि दावराय ओ मानि दाउराइ मेगन बेफोर बायद आरो खायसे खायसे मानदोल बिबारनि जेनेबा मा बुंगोन आगर एरनाय मानाय बिदि थायोमोन आरो आगोलनि समाव बरनि जेनेबा गुबै आगरफोर ना मा होननानै
औ औ औ नंगौ
नोंथाङाबो जेनेबा आगोलनि समाव जाबायदि बिदि दानाय लुनाय ना ओ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायजागोन
औ दानाय लुनायनि फारसेथ आं बारा एसे रोंजोबा अब्लाबो जाखिनि रोंगौ बेखौ ओ
औ जेनेबा आगोलनि समाव दायोमोन नाथाय दानि समाव माने बेफोर गोमोरलांखो फोरमाय जागोन आरो नोंथाङा
दाथ आगोलनि समाव जों नुनो मोनो आइजोफोरखौ गोबां जि दानानैनो ओ मुखुब जाना थायोमोन नङा होमबा बे जि दानायनिनो बिथांमोना मुखुब जाना थायोमोन जेरैहाय लांगा दखना फास्रा जोमग्रा ब्लाउस आरनाइ फालि बायदि बायदि गामसा दानायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो लुयोमोन
दा बे रोखोमैनो बिथांमोना गावबा गावनो आगोल जेरावबो गला दखानाव बायालासिनो बायालाबासिनो बिथांमोना गावनि आखाइजोंनो गाव हिसानजों दखना जोमग्रा फास्रा बायदि बायदि गामसा आरिखौ गावसोरनो गावसोरनि आखाइजों दानानै लायोमोन नाथाय आथिखाल जों ओरैबाददि नुयो आथिखालनि मुगाया गोनोखोआरि मुगा नङा होमबा जेरैहाय गोदान गोद गोदान डिजाइन होनाय आगर एरनाय ओं दोरोङारि मेसिन ओंखारदों आगर एरफबनाय जि दानायानो जा फास्रा दानायानो जा बायदि बायदिखौनो जों दोरोङारि मुगानि मेसिनारिफोरजों दाबोनायखौ जों नुनो मोनो अब्लाबो आगोलनि बादि जा समायना आगर एरनाय आरो दानि आथिखालनि जा आगर गोबां रोख फारागथि दङ आगोलनिया जाहैबाय आखाइजों एरफबनाय आगरमोन दानिया जाहैबाय दोरोङारि मेसिनजों एरनाय आगर गोबां फारागथि थायो आगोलनिया जाहैबाय समायना रमायना जेरैहाय हाजो आगर फारौ मेगन दिंखिया बिबार बैग्रि बैग्रि बिबार बायदि बायदि जों रोखोमनि नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां दा ओ दानाय लुनाय जि जोमखौ लानानै जों बर अ आइजो माहारिया मा बायदि बेफार फालांगि खालामनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ बेखौथ नुगासिनो ए आइजोफोरा बिदि बेफार फालांगि खामगासिनो जोंफोरहा मानो होनबा जोंनि जायगायावबो सोलिखायो नालाय दखना खौनो गानो गोबां गामि ओनसोलफोरावथ आरो बेफोरबायदि दखना फास्रा ओम-फ्राय जों फोरा दाबो खायफा खायफाबा दंबावो आर होनाय बिद दिनो न'आव गा न'आव दायो। खाइजों दायो हि। फ्राय बिसोरो ओ बिदि दखनानि जेनेबा बाजारफोराव बा खायफाफ्रा दखानबो थायोना? दखनानि फास्रानि दखानफोराव औ थांनानै बिसोरो गावसोरनि दानाय खौ हैयो आरो फाय दानायखौ हैनानै बिदिनो फैसा खामायो। एनिफ्राय दानाय हिनि जेनेबा बेसेना एसे बारासिनबो जायो होननानै बुङो आरो मानसिफोरा एनिफ्राय आरो ओ बेफोरबायदिनो बिथांमोना माने फैसा आरजिनो हायो आरो। खायफाबा आङो नुदों आरो दखानफोरावबो बिदिनो जेनेबा दानाय हिखौ मानसि फोरा नागिरसिनो आरो। ओनिफ्राय बिथांमोना बेफोरबाय दिनो गावसोरो दा-दानाय लुनायाव सम होयोब्ला बि बि दानाय लुनायनि गेजेर जो फ्रोमबो फैसा आरजिनानै गावसोरनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरो। मानो होनबा गोबाङानो गानखायो सानफ्रोमबोनि नांगौ बायदि खा जोंना गान-गाननाय जोमनायफोराबो ओंखायनो सोलिनो हायो होनना सानो आरो आं। ओनिफ्राय नोंथाङा जेनेबा माबा मोनसे फारागथि नुदो ना? बिदि जेनेबा जों फोरा मेसिननि दानाय ओ आखाइजों दानायनि गेजेर राव बायनाय फाननायनि गेजेराव माबा मोन
औ औ फारागथि औ औ फारागथि खौथ थ जों जोबोर नुदों जोबोर नुनो मोनो जेरैहाय जों मिचिनजों दानाय ओ जा दखनायानो जा गामसा यानो जा गाननानै एसेबां साबजानाय मोना नङा होमबा नोंथां दा आखाइजों दानायाबा जों गाननानैबो मोजां नाङो आराम मोनो बायदि बायदि दा आखाइजों दानाया जोंनिया गोब्रा जायो आरो मेसिनजों जानाया पिस्ला जायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो बेफोरखौ जों नुनो मोनो दा फारागथियाथ गोबां दङ होमबाबो आं एसेबां रोंजोबा जाखिनि रोंगौ बेखौनो बुं फोरमायबाय दा नोंथांनिसिम आं मोनसे आरो सोंथिबाव दाथ दखना बिदन बायदि बायदिखौ जों दायो बेनि गेजेरजोंबो जों गोबां खुन्दुं बाहायनायखौ नुनो मोनो बे खुन्दुंफोरनि मुं मोननैसो खुन्दुंफोरनि मुंखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? मा मा खुन्दुं?
खुन्दुंफोरखौ आंबो एसेबां मिथिस्लाबा माजों मा बानायस्लानाय थेवब्लाबो जेनेबा खोनायो आरो बेफोरबायदि जेनेबा मास्रास नि खुन्दुं थायो। ओ बिदि मा बुंगोन बेखौ माथानि माथानि थायो होननानै खोनायो इनिफ्रायथ औ बेफोरबायदि थायो आरोना। इनिफ्राय आंहाबो एसेब बां रोंगौथि गैया खुन्दुंफोरनि सोमोन्दै आरो।
औ औ नंगौ। थारैनो औ।
खुन्दुं लानानै दामाबो एसे आलादा जायो आरो।
औ औ औ मोनथिगौ नामा नोंथाङा बेसेबां बेसेबां?
औ बेखौथ मिथिला आङो मोजाङै नाथाय आलदा आलदा जायो आरो जेनेबा बिदि जायोना खायफा खुन्दुङा फिस्ला जायो। बे खायफाबा रोजोब जायो आरो अब्ला बेफोरबायदि रोजोबखौ फोरा एसे दामा बारा माने बारा जायो होननानै खोनानो मोनो आरो आङो।
नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो। दा ओरैनो जों दखनाफोरखौ मा मा गाबनि नुनो मोनो नोंथां?
दखनाखौथ नायोब्ला गोबां रोखोमनि गाबनि जोंहा दङ। बेनि गेजेरावनो जेनेबा बांसिनै गोमोआ बांसिनै माने मा बुंगोन बेखौ बेरखांजायो आरो जों फोरनियावनो गोमो दखना गोबां सोलियो। बेनिफ्राय आरो गोजा दखना हाबाफोरनि थाखाय गुफुर दखना हाबाफोर नि थाखाय ओनिफाय आरो बेफोरबायदिनो दाथ मर्दान गोदान गोदान जुगनि दखनाफोरबो ओंखारबाय नालाय गोमो, गोथां बिदि निला बायदिसिना गाबनि गोसोम गाबनि थायो आरो बिदिनो गोबां गाबनि जोमग्रा थायो। गामसाफोराबो औ थायो बिदिनो
दा नोंथांनि बादिब्ला नोंथांनि मोजां मोनसिननाय गाबा जाहैबा य गोमोआनो आरोना
औ गोमोआनो
औ औ औ थारैनो आरो नोंथाङा मुंफोरखौ बुंनो हागोन नामा दखनाफोरनि मुं दङ जै आथिखाल
बे मुंफोरखौबो आंहा एसेबां रोंगौथि गैया
औ
मोजां नुबानो बायनाय जायो आरो आंबो बेनिफ्राय एसेबां रोंगौथि गैया आरो दखानिनियाव सोंलाबायनोसैसो आरो
औ औ थारैनो नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ
उम औ आरो उनाव लोगो मोनलायगोन होननानै आसा थाबाय औ साबायखर